हेलौ
औ नोंथा खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय दा नोंथाङा मा मावगासिनो दं
आङोथ' दासान्दि ओरैनो दंथ'यो नोंथां फ्रियैनो दङ
ओरैनो दंथ'यो अ बिदिब्ला ओ दिनैनि बे दिनै मंगलबार नालाय
औ औ
मंगलबारनि बे मोजां फुङाव नोंथांखौ गाहाम हामग्रोननायखौ जासिनाय हरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो
अब्ला जों दिनै दानाय लुनायनि सोमोन्दै जों रावाय रायज्लायनो आखायाव लानि
औ औ राय्लायजायो
आं बुंनो सानोदि जोंनि आं सोंग्रोनो सानो नोंथाङा अबेनि
औ आंथ' बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि
बाक्सानि न' अब्ला नोंथाङा थो मिथिखागौ जोंनि बर सुबुंफोरा बा बे आसामाव गोबां जायगायाव जायगायावनो गोसार लानानै दं आरो जोङो गावहायनि हारिमुनिनो दानाय लुनायखौ जोङो बांसिन रायलायनाया साबसिन साबसिन अब्ला जोंनि बे बर' हारियाव दानाय लुनायालाय मानोथो गोनांथार होनोब्ला जों गावनि दानाय लुनाया जोंनि जोमनाय गाननाय जोमनायाव जोंखौ मदद होयो बेथ' थिगानो आरो बिनिफ्रायबो बांसिन। जोंनि हारिमुआव जोंनि बर' हारिनि सिनायथिखौ लाखिनायाव गोबां। बिहोमा होयो दानाय लुनायफोरा जोङो नुबोगासिनो। गोबां समनिफ्रायनो जोंनि आजौ आजौ आजौ आजि फोरनि समनिफ्रायनो दानाय लुनाया सोलिबोगासिनो दं। दा बिसोरनिफ्रायनो बिसोरनि समनिफ्रायनो जिहेथु दानाय लुनाया सोरो। सोलिबोगासिनो दं जों नुनो मोनो गोबां रोखोमनि गाननाय जोमनाय जेरै दख'ना फालि। जोंनिनो आरो गोबां। महर गोसा बा आगर गोनां। दख'नाफोरखौ बा आर'नाइफोरखौ जों नुनो मोनो गाननाय जोमनाय हौवाफोरनि द्रेसफोरखौ। जों नुनो बेफोर गासै। बर' हारिमुनि मोनसे सिनायथि आरो गुबुन फारसे जों आर'नाइआ जायखौ बर' हारिया गोबां सनमाननि गेजेरजों सासे मानसिनो ओ गान होयो बा सनमाननि गेजेरजों सासे मानसिनि थाखाय बा बरायनायाव बेफोरखौ बाहायनाय जायो बेफोर मोनसे मोनसे बर' हारिनिनो। सिनायथि अब्ला आङो सोंनो सानो नोंसोरनि गामियाव। गोबां। जानो हागौ दासिम दासिमबो टाट हाल बा साल खुन्थाफोरखौ गायनानै। बर' सिख्लाफोरा बा बर' आइजोफोरा दासिमबो जिफोर खौ दायो आरो। जानो हागौ बिसोरो मेचिनफोरजोंबो दायो। बा बिनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बोरै बा बिबुंथि लाखिगोन बेखौ आङो सोंनो सानो।
नंगौ नोंथां नोंथाङा आगोलाव बुंलांनाय बायदिनो दानाय लुनाय। जि जोंनि बर' हारिनि हारिमु दानाय लुनाय एबा आर'नाइ फालि बायदि बेफोरो माने जोंनि हारिनि हारिमुखौ सिनायथि होनो हायो नोंथाङा बुंनानै बायदिनो। जि नोंथाङा बुंलांबाय नोंथाङा थार खोथाखौनो बुंदों नोंथांनि बुंनाया गासिबो। सैथो होननानै आं बुंनांगोन बेजों लोगोसे आंबो। दिनैनि बे जोंनि दानाय लुनायनि सोमोन्दै आयदा लानानै जिे सावरायलायनायनि। सावरायलायनायनि सायाव। आंबो जोंनि ओनसोलनि बागै एसे बुंनो नागिरदों मानोना आंबो गामि ओनसोलावनो थानाय सासे। सुबुं बे लेखायै जोंनि गामि ओनसोलाव दानाय लुनाया दिनैसिम जोबनो। नानै थाङाखै जों आथिखालनि समाव नाथाय गोदो गोदायनि समनिख्रुइ जोङो। गोबां खम नुयो दानाय लुनायखौ जेरैहाय न'खरावनो हिसान खुन्था गायनानै। हिसानसालि खालामनानै जोङो थथिखालजों दानाय लुयो। बेखौ जों आगोलनि दिन गोबां नुनो मोनोमोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो जेसेबां नुनो मोनलिया। बिदि होननानै जों माने गामि ओनसोलाव दानाय लुनाया जोबलांबाय होननानै आं बुंनो थाङाखै दिनैसिम। जोंनि गामि ओनसोलाव माने खायसे खायसे जि दाग्रा आइजो। बिथांमोना जि दाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो।
जेरैहाय जोंहा सासे ओ आइजो माहारिखौ एबा सासे आइजो मानसिखौ ओ दफां दख'ना गाननानै बा गोमो गाबनि। लांगा दख'ना लांगा बिदन गाननानै आर'नाइ फालि लायोब्लानो जों बे आइजोखौ बर' हारि। हारिनि सुबुं होननानै जोङो सिनायथि होनो हायो एबा जोङो जोंनि भारत। भारतबसआव गाससिबो सिनायो लोगोसेनो सासे। हौवा मानसिखौ जुदि गोथां गामसा गाननानै जुदि आर'नाइ फालि लायोब्लाबो बे हौवा मानसिखौ। जोङो बर' हारिनि सुबुं होननानै दिनै भारत हादोरावनो सिनायथि होनो हायो। बेनिखायै जोंनि दानाय लुनाय गाननाय जोमनाय जोंनि बर' हारिनिनो दानाय लुनाय आरो गाननाय जोमनाया जोंनि जोबोरैनो आं। थ बेखौ बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला गोदो गो गोदनि समफोराव नोंथाङा बुंलायनाय बायदिनो आजै आजौनि समफोराव माने बेबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलफोराव दानाय लुनाय खालामनानै एबा ओ लांगा दख'ना दानानै बा अग्रं दख'ना दानानै बा आर'नाइ फालि बा फास्रा दानानै जोंनि। न'खरखौ दैदेनबोनायखौबो जों नुनो मोनदोंमोन नाथाय आथिखालनि सम फोराव बेबायदि दानाय लुनाया माने जोंनि खाथि खाला ओनसोलावनो बायदिसिना वेभिं आरो हेन्दलुम। टेक्सटाइल बायदि फसंथानफोर फसंनायनि जाहोनाव जाय बिथांमोना जोंनि गामि ओनसोलनि आइजोफोरखौ माने बै द फसंथानाव लाना थांनानै माने जि जोम दाहोनानै दिनै फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो जायनि जाहोनाव जोंनि गामि ओनसोलाव माने। बेबायदि दानाय लुनाया एसे खमायलांनायखौ जों नुनो मोनबोदों। नाथाय गोदो गोदायनि दानाय आरो बा हसान जोंनि गामि ओनसोलावनो थानसालियाव दानाय आरो बेबायदि हेन्दन्दलुम टेक्सटाइल बा वेबिंफोराव दानाय। लानाय जिनि फारागथिया गोबां माने जिनि फारागथिखौ जोङो माने नुनो मोनो। जेरैहाय
गोदो गोदाय जोंनि हिसानसालियाव दानायफोरा एसे रोजा जायोमोन जों। बैफोर जिफोरखौ गाननानै मोजां मोनोमोन माने एसे ओ रोजा जायोमोन आरो जोङो बेहाय माने गोसोोबायदियै जेरैहाय जोंनि बर'फोरनि आगर होनना बुङोबाथ' नोङो। दाउसा मोख्रे फारौ मेगन थाइगिर बिबार बे बायदि जोंहा गोबां माने आगरफोर दङमोन बैफोर आगरफोरखौ माने जोंनि बर' बर' आइजोफोरा माने जोबोर माने रोखायै एबा जोबोर साफायै माने बैफोरो। लांगा दखाना फोराव सेबखांडोमोन आरो। खौ जोङो गाननायाव माने जोबोर मोजां मोनोमोन आरो गाननानै नाथाय आथिखालनि जि हेन्दन्दलुमफोर। जि दानाय बैफोर जि दानायफोरखौ जोङो जिफोरखौ माने गोबा गोबा मोननो थाङो आरो।
मानो होनना बुङोब्ला जाय अइभिं एबा हेन्दलुम टेक्सटाइलफोराव जिफोरखौ दा बैफोर माने फालांगिनि थाखायसो माने जिफोरखौ दानाय जादों नालाय बेखायनो बैफोरनि जिफोरखौ माने गो गोबा गोबा खालामनायखौ जों नुनो मोनो।
जेरैहाय जोंहा जि दानाय होनना बुङोब्ला बा जिया जोंहा जाय आइजो माहारिफोरा गाननाय जोंहा। दख'ना होनना बुंब्ला बियो मोननै रोखोमनि जेरैहाय लांगा दख'ना आरो अग्रं दख'ना नङा होमबा नोंथां? औ दा लांगा दखना दखना होनना बुङोबा जों लांगा दख'नाखौ टाउन सहरफोराव जुदि बाजारफोराव जुदि थाङोबा हाबा बा आलासि जानो थाङोबा बा माबा मोनसे परग्राम फांसनफोराव थाङोबा जों माने बर' आइजोफोरखौ लांगा दख'नाखौ जों गाननाय नुनो मोनो आरो अग्रं दखना खौ जोङो न'फोराव थायोब्ला खामानि दामानि मावोब्ला दुब्लि फोथारफोराव माइ गायनाय खोथिया फुनायफोराव थाङोब्ला जोङो मा अग्रं दख'नाखौ जोङो गाननाय नुनो मोनो।
नंगौ।
जोंहा अग्रं अग्रं दख'नाखौ जों एसे बस्था रोखोमनि नुयो आरो नङा होमबा नोंथां। बेयो माने एसे बुस्थु रोखोमनि जायो अग्रं दखनाया आरो लांगा दखनाया जोंहा माने बेबायदि कारपेट बायदियै जोंहा कार्पेट निख्रुइ गोदेरसिन जायो एबा गुवार जायो आरो दा जोंनि। आथिखालाव जोङो हौवा मानसिफोराबो आर'नाइजों लोगोसे जोङो बांसिनानो माने गोथां गामसाखौ बाहायनाय जायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां
समाव बे गामसेयावबो जोङो आर'नाइनि जि आगर हाजो आगर बे हाजो आगरफोरखौ जोङो माने सेबखांनाय एबा एरखांनाय खौ नुनो मोनो आरो दिनैनि सानाव मा खालामबाय जोंनि गोबां माने आइजो माहारि बिथांमोना माने जोंनि आर'नाइ आर'नाइनि जि आर'नाइखौ माने जोंहा जोमग्रा एबा गस्ला खौबो जों नुनो मोनो जाय जाय बेफोर गस्लानि बेफोर गस्ला एबा फसाबनि बेसेना जोङो गोबां गोबांनि होननानै जोङो मोनथिनो मोन नङा होमबा नोंथां दा नोंथाङा बुंनाय लेखा बेखायनो आंबो जानाय लनाय जोमनाय बिनि सायाव नोंथांनो एसे फोरमायनानै होबाय आरो आं नोंथांजों दसे सावरायलायबावगोन आरो नोंथांनिसिम फंनैसो आङो सोंथि सोंबावगोन जे नोंथांमोननि ओनसोलावबो दिनैनि समाव बेबायदि दानाय लुनाय खामानिफोरखौ जोंनि बर' आइजोफोरा दिनै बजबना लानायखौ नुयो ना बिफोरनि बेफोरखौ माने एसे एनै नागारलांनायखौ नुनो मोनो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होगोन नामा
आ जोबोद जोबोद जबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दा उम नोंथांनि बुंनाय बादियैनो आङो एसे बुंफोरना होनि जोंनि गामियाव जे दानाय लुनाया दासिमबो सोलियोना सोलिया दा आङो आंथ' गोबां समनिफ्रायनो टाउनाव थायोमोन फरायनो थाखाय दा जेब्लानाखि आङो गामियाव फैयो आं नुनो मोनो गोबां हलिदेफोराव बा जों गरम बन्द'फोराव आं नुनो मोनो जोंनि गामिनि सानैसो लाइमोन सिख्लाफोरा बिसोरो दानायाव एसेग्राब गोसो होदों जे बिसोरो गावनो गाव ओ गावनि फालिफोरखौ बा गामसाफोरखौ न'वाव बाहायनाय गामसाफोरखौ बिसोरो बाजारफोराव बा हा हाथायफोराव थाङालासिनो बा बायहैयालासिनो गावसोरनो खुन्दुं लाबोनानै बिसोरो दानानै जोमो आं बेखौ बेखौ दासिमबो नुनानै जोबोद जोबोद गोजोननाय मोन्दों
नंगौ नंगौ थारैनो बेयो मोनसे गोग्गाथाव खोथा बे मोनसे गोग्गाथाव खोथा नङा होमबा नोंथां औ औ
आरो ओ बुंनो थाङोब्ला जानो हागौ जोंनि गामिनि माखासे सिख्लाफोरा ओ न'वावनो दानाय लुनायखौ बाहायो नाथाय बिनिफ्रायबो बांसिन आं नुनो मोनो मिसिनाव गोसो होनाय सिख्लाफोर जा फोर न'वाव दा दाथ हाल बा साल खुन्थाफोरखौ गायाखै थेवब्लाबो बिसोरो सोलोंना लादों ओ टाउनाव थांनानै बिसोरो जोंनिनो उदालगुरियाव मोनसे जि दाग्रा जायगा दं बेयाव जोबोद गोदोर बेयावनो बिसोरो थांनानै ओ सोलोंहैयो बा दायो बे जायगायाव बिसोरो गावनो लाथा एम्फौफोरखौ फिसिनानै बिनिफ्राय खुन्दुंफोरखौ बानायनानै बिसोरो गावनो कालार होनानै बेयावनो बिसोरो दानाय लुनायखौ बेब'स्था खालामो दा नोंथांनि ओ बुंलांनाय बादियै आङो बुंनो सानो नोंथाङा थारखौनो बुंदोंमोन जे दानि जुगाव जेसेबांनाखि जिफोर दं बा गान्नाय जोमनायफोर दं थारैनो गोबा गोबा जालांदों मानोथो मानोथो गोबा जालांदों नोंथाङाबो मिथिगौ ओ आरो नोंथांनि बुंनाय बादियैनो जोङो नुनो मोनो गोबां मानसिफोरानो बा गोबां बर'वानो जा गामि गामि ओनसोलनियानो जा बेलेग हारिनियानो जा बिसोरो फालांगिखौ बांसिन गोसो होयो फालांगियाव जे रां खावरिखौ बांसिन खामायनो हायो जेसेबांनो गोबां खामायगोन बेसबांनो बिसोरो गोबां रांखौ आरजिगोन बेबायसानि सिस्टेमाव सोलिगासिनो दं दा नोंथां नोंथाङाथ' मिथिखागौ जेसेबांनो रोजा बनायो जेसेबांनो जोंहा जों नुनो मोनो गोबां खुन्दुंफोरा बाहायजायो आरो बिसोरो जानो हागौ बेखौ लस
गोबां सम गोबां समबो नांगौ जायो जेरैहाय आगोलनि दिनाव जोङो आगोलनि दिनाव जोङो जुदि जोंनि बर' आइजो फोर गांसे लांगा दख'नाखौ दानानै जुदि दिहुननोब्ला बेवहाय माने सानथाम सानब्रै नांगौमोन नाथाय आथिखालनि दिनाव मोनसे मेसिनारि आगजुवा माने बेफोरबायदि लांगा दख'नाखौ नै घन्टा एबा थाम घन्टानि गेजेराव गेजेरावनो माने गांसे लांगा दख'नाखौ दिहुनो
औ औ
दा बे लेखायैनो माने ओ आथिखालनि सुबुंफोरा जि ओ गोदो गोदाय जि लांगा दख'ना